हेलौ।
हेलौ। माथो माथो खोनायाखै नोंथां। अ नोंथां खोनाबाय।
आं खोना खोना खोनाबाय बिथां।
अ नोंथाङा फ्रिमोनना नोंथाङामोन।
फ्रियानो बिथां फ्रियानो फ्रियानोमोन बिथां। जाखांनायाबो जाखांबाय बिथां।
अ मा ओंख्रिमोन नोंथां?
ओंख्रियाथ' जोंना बिथां अमामोन आरोना। अमा ओमफ्राय आलुजों बिथाङा जाखांबायमोन।
जाबाय आंबो नोंथां।
अ बिथांना ओंख्रिया मामोन?
आंना माबासोमोनलै नोंथां दहाय ओइ न' खाथियावहाय बोरमा बुथारदोंमोन बोरमाजों आलुसोमोन नोंथां।
आत्सा औ बिथाङा माबा मोनसेफोर फोरमायनो सानदोंमोन नामा?
औ नोंथाङा फैबा माने मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन माने आङो
अ फोरमायनो हागोन दे बिथां बिदिनो सावरायलायनोसै माबा मोनसे।
ओम माने टपिकआनो जाहैबाय माने गोदोनि समाव माने बोराय बुरै ओमफ्राय सियालनि खाहानि आरोना।
अ आत्सा ओम ओम।
माने गोदोनि समावनो माने मोनसे जायगायावहाय माने बोराय बुरै सासे थायोमोननो न'खर मोनसेयावहाय बे समाव आमफाय बोराय बुरैयाहाय थास'नो थाब गायनो नागिरदोंमोननो माने बोराय बुरैयाहाय बे समाव ओमफफ्राय सियालाहाय सियाला फैनानै माने सियाला फैना माने बोराय बुरैखौ होनफैबायनो माने आबै आबौ बिदि गायाना थास'खौहाय होनफैबायनो बोराय बुरैखौहाय सियालाहाय
औ औ
ओमफ्राय बेयावनो माने सियाला फोरोंबाय माने साल सालाय माने बोराय बुरैनि सायावहाय माने सियाल होनबाय माने आबै आबौ थास'खौ बिदि गैया थास'खौहाय रुनानै सो गायो होनबायनो माने
आतसा
ओमफफ्राय बोराय बुरैयाथ' जाम्बा जाम्बि नालाय
ओम
बोराय बुरिया जाम्बा जाम्बि नालाय बिसोरबो बिनि खो था लाबाय आरो बोराय बुरैयाहाय सियालनि खोथा लाबाय ओमफ्राय मा जाखो बोराय बुर रुखांना गायनानै गायबाय आरो माने बोराय बुरैया
उम उम उम उम
गायनानै ओमफ्रायहाय मोनाबायना समा थांबाय ओमफ्राय बे सम माने बै सियाला रुनानै ग्राया बै सियाला माने फैनानै माने मोनायाव लोगोफोर लानाय बे माने बियो थास'नि जायगायाव ओमफ्राय दाना मा खालामखो सियालफोरा सियालफोरा फैनानै माने लोगोफोरा लाना फैबाय नालाय माने बुरनानै जालांबाय माने
ए
बै बोराय बुरै गायनायखौ थास'खायनायलाय गायबाय गायनायखौहाय जाबाय आरो बुरनानै बिसोरो दाना जानानै मा खालामखो लानानै माने बे थास' गायनाय जायगायावनो बुरनाय माने बिसोरो जानानै खिना गालांबाय मानोना बिसोरो बे समाव मोनानि समाव आरो ओमफ्रायहाय माने बिदिनो साननैसो
हेलौ हेल' हेल' बिथां
नोंथां खोनादों
अ औ दासो खोनाफिननाय मोनदों नदां
माने बुरिया माने बोरायानाव सोंबायनो माने साननै सानथाम थायै थायोनो
ओं ओं ओं
खोनादों नोंथां बोराय बुरैयाहै सोंबायनो बोरायनाव माने बोरायजों नालाय माथो थ स'आ दाबो ओंखारला होननानै सोंबोदों न खोनादोंं नोंथां हेलौ